हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां।
अ नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन मा जानायनि सायाव एसे सावरायनो थाखाय
औ सावरायजायो नोंथां औ
औ ओ नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमनि जानाय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ दे होमबा आ फोरमायनोसै ओ जोंनि ओनसोलाव गुबैयै बर'फोराथ माने ओ बांसिन ओ हाग्रा बंग्रायाव नायगिरनानैस जायो मैगं मैलाफोरखौ बांसिनानो बे दुखुनिफ्रायनो नायगिरनानै जायो औ लोगोसे आरो जोङो ओम बायदिसिना ओ नाफोरखौ जेरै नाफाम बानायनानै जायो।
अ नोंथाङा नाफामखौ माबायसा बनायो एसे फोरमायना हागोन ना
औ औ ओ गुबैयै जोङो ओ नाफामखौ दाथ' दै दैज्लां बोथोरफोराव जोङो बांसिन ना मोनो ब दैज्लां बोथोर समाव जोङो बांसिन बानायो आरो बे नाफामखौ मानोना जोङो बे दै दैज्लां बोथोर समाव मोनो मेसें समावबो मेसें बोथोरफोरावबो जोङो हाखरफोर सारनानै मोनबा बैफोर नाखौ खौ जोङो ओ फोराननानै ओ उनावहाय जों बे थास गिदिर दङ बे मा थास होनोमोन आं बिनि मुंखौ मिथिला बे थासनि थाराखौ बे नायाव होफानानै औ ओमफ्राय आरो खायफा खायफा जायगायाव जों खोनानो मोनो माबाजों ओ खुमब्रा फिथाइखौबो होनानै ओ देयो होननाय खोनादों आरो आं नुफेराखै नाथाय खोनादों बेखौ होफानानै ना गोरानजों ओ ना गोरानजों खुब्राजों नङाब्ला बा ओ ना गोरानजों ओ बै थास' थाराजों होनानै देग्लिनानै ओ देग्लिनानै दोन उनावहाय माने औवानि हासुं नङाबा जोङो प्लास्टिकनि थेमाफोराव सोनानै मोजां नारसि नारसिन सोनानै मोजाङै जोङो खफाखौ माने थाखोन मारिनानै दोनो आरो जाहाथे बेयाव बार हाबनो हाया। जोङो बार हाबोब्ला बेयाव माने बियो बेयो गाज्रि जायो ओमफ्राय जोङो बिनि गुबै थावनायखौ जोङो मोननोब्ला दानसे बा ओ दानसे खावसेनि उनावसो जोङो जानांगौ आरो अब्लासो जों नाफामनि माने गुबै थावनायखौ जोङो मोननो हागोन थिग बेबायदिनो जोङो औ
जोंनि जायगायावबो बे औ जोंनि जायगायावबो गोबांखौ अबेदि बानायनाय नुयो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि जायगायाव गोबाङैनो जोंङो ओ दैज्लां बोथोराव ओ बोना नै मोननाय फिथिग्रि ना ओ नल बा जोङो मावाना बेफोरखौ जों गोबाङै बानायनाय नुनो मोनो नोंथां। नोंथांनि जायगायाव मा नाखौ बानायनाय जायो।
औ ओ गोरलैयै बा बांसिनै मोननाय ना होनबा जोंहा बे मावा ना फिथिखानो नाखौनो होननांगोन आरो जों जोङो बांसिन बेनिफ्रायनो देनायखौ नुयो ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो ओ दै माने दैज्लां खखा बा सेन खाखि सानायफोराव जोङो बोथिया ना होमबा नास्राय गोरै फिसा फिसा बिबादि बिदि नाङो बेफोर खौबो जोङो गोबां मोनोब्ला फोराननानै बैफोरनिफ्रायबो जोङो देनाय देयो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ
ओम नंगौ नोंथाङा बुंनाया थार जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो जोङो माबा आ अनला खारैखौ जानायखौ जोबोद नुनो ओ मोनो नोंथां
अनलाखौ जायो।
अनला खारि बुङोबाथ' जोंनिया बर'नि गिबि ओ जानाय बेयाव जोङो अनला खारैखौ जोङो ओ ना एबा जोङो बेदरफोरजों गोबाङै जानाय मोननो नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? जों अनला खारैखौ मा रो खोमै बानायना
जोङो अनला खौ जोङो गोबां ओ रोखोमै जायो जोङो दाउ माने मिरामिसबो। निरामिसैबो जायो। जोङो ना एबा बेदरफोरजोंबो जोङो बेखौ जायो जोङो अनला ओंख्रि संनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो माइरं नांगोन बै माइरंखौ जोङो थाबनो अन गुन्दै देनो हानाय बायदि बा थाबनो गुन्दै खालामनो हानाय बायदियै जोङो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगोन माइरंखौ सोमनानै जोङो थाम ब्रै घन्टा सोमनानै दोननायनि उनाव जोङो बोखांनानै एसे फोरानस्रिनानै बा रानोब्ला उनाव जोङो बेखौ ओ दिंखियाव एबा उवालाव जोङो सौनानै जोङो अन गुन्दै खालामो। खालामनानै उनावहाय जे दै गुदुं खालामनानै जोङो आ बै दै गुदुङाव बे अन गुन्दैखौ माने ओ सोर सोरो ओसेसेसे सारनानै होनांगौ आरो अब्लानो जोङो बे अनला ओंख्रिया जायो ओमफ्राय जोङो जुदि बेयाव ना बा बेदर होफायोब्ला ओ ना आरो बेदरखौ जोङो आलादायै मोजाङै बानलु संख्रि मसला मस्लि बायदिसिनाफोरखौ जोङो मोजाङै होनानै एवगोरनानै लानांगौ बेनि उनाव जोङो बै अनला गोदौनायाव जोङो बै यो एवनानै लानाय ना एबा बेदरखौ ओ लुसननानै होब्लानो उनाव दसे सम गोदौ होब्लानो बियो जानो थाखाय थियारि जायो आरो।
नोंगौ नोंथां बेयावहाय जोङो खारै होनाय जायो। आं जोंनि जायगायाव बे खारैखौ जोङो गोबाङैनो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो। थालिर बिफांखौ जोङो बारिनिफ्राय ओ दानना लायनानै जोङो ओ बाहागोआव दानो आरो बेखौ फिसा फिसा बाहागोखौ आरो जोङो जिरो फिसा फिसा बानायबावो बेखौ बानायखांनानै जोङो बै सान्दुं नांनाय जायगायाव बोरि जायगायाव जों बेखौ ला लामनानै दोननायनि उनाव बेयो ओ साननै सानथामनि उनाव सानदुंनि सान्दुंजों बेयो रानो आरो बै राननायखौनो जोङो ओ अरजों सावो। जमा खालामनानै मोनसे जायगायाव। औ बेबायदिनो बेयो हांगार जायो सावनायनि उनाव बे हांगारखौ जोङो खारै महरै जोङो बाहायनायखौ जोबोरै नुनो मोनो जोंनि जायगायाव औ नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै खारै बानायो? फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि जायगायाव बे थालिर बिफांनिफ्राय जोङो बांसिनै ओ बानायनायखौ नुयो थालिर बिफां आरो बे थालिरनि मादा बिनिफ्रायबो बानायो जोङो बो बुंनाय माने जोंनि ओनसोलावबा आं बुंनाय खोनानाय बायदिब्ला माने आथिया थालिरनि ओ आथिया थालिर बिफांना खारैया माने थाव गोसासिन गोथावसि जायो होननानै बुङो आरो। बेबायदिनो जोङो थालिर बिफांखौ दाननानै फोराननायनि उनाव जोङो सावबाय सावनानै जोङो उनाव हांगारा खामजोबनानै हांगार जायोब्ला बै हांगारखौ जोङो एसे दै सारस्रोनानै गलायनानै जोङो लदा खालामनानै लादु जोंनो गोनांथि जायो अब्ला जोंङो ओ बहाबा ओ जि जेखि जाया बबेबा मोन मोनसे ओ बासनाव बा मुवायाव बेसादाव दोननानै जोङो दै लु नानै जों बिखौ सरो सरनानै ओमफ्राय जायो ओ बे थालिर बिफांनि अनगायैबो औ अनगायैबो आरो जोङो ओ सिबिं सिबिं बिफां आरो बेसर बिफां बे मोननैनिफ्रायबो जोङो खारैखौ बानायनायखौ नुयो आरो।
औ नोंगौ ओ जोंनि जाय गायाव नोंथाङा बुंनाय बायदि बै अनला खारैखौ जि ओ जायो दाउ बेदरदों जायो होनना नोंथाङा बुंबाय। जोंनि जायगायावबो बेबायदि बिदिनो जोङो फोथारनिफ्राय खननानै लाबोनाय साम' बे फोरजोंबो जोङो आ अनला खारैखौ जानाय नुनो मोनो नोंथां। बे सामु बुङोबा जोङो बे सामुखौ ओ सा-सानसे गाहाम जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायो मानो होनब्ला बेवहाय गोबां जोंहा मैला दं। बै सोमनायनि उनाव मैलाया जोंनिया खारो आरो बेखौ सामुनि ओ लानजायखौ जों दाननानै बेयो ओ बे एसे एवफ्राननानै जोङो बेखौ अनला खारैयाव होनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बे सामुखौ जोङो सामुनि ओ मोदोम बाहागोखौ एरखनानैबो जोङो एवफ्राननानै ओइ अनला खारैयाव होनायखौ नुनो मोनो आरो बे खु जोङो बे सामुखो सोबख'ना जानायखौबो नुनो मोनो नोंथां। नोंथांमोननि जायगायावबो जायोना?
जायो नोंथां आ जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो जोङो ओ दाथ' माने गोबां दैमाफोर गैला। सिगाङाव जोङो दैमाफोराव नायगिरनानै लायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो फुख्रिफोरावनो ओ बिदिनो एसे दै थानाय फख्रिफोराव बेफोरबायदियाव जोङो नायगिरनानै साम' फुलायो लायनानै जोङो ओ साफा सुफा सुनानै बिनि थाखोन गारनानै बिनि खिथुखौ ससे दानस'नानै सोबनो हानायनि थाखाय जोङो खिबुखौ ससे दानस'नानै गारो औ आमफाय बिदिनो साफा खालामनानै जोङो ओ मालाबा सबायजों जायो मालाबा जोङो गाव गोजानो ओ एवनानै जोङो जायो मालाबा समाव जोङो बेखौ रुनानै ओ बिनि मोदोमखौल' बख'नानै, जोङो ओ माने एवनानै भाजि एवनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां जोंनिया साम'आ गोबां रोखोमनि थायो बेयो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि। बिदिनो जोङो दैमानिफ्रायबो साम'खौ मोनो बै दैमायाव मोननाय साम'आ एसे जोंनिया गोलाव गोलाव जायो। आरो जोङो दुब्लि फोथाराव मोननाय एबा हाखरफोराव मोननाय। एसे। ओ दुलुर जायो जोंनिया। नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ, बिदि बिदिनो जायो होमबा नोंथां, ओ दोनथ'लनोसै नामा?
औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोनथों नोंथां।
दे नोंथां।